हेलौ औ औ औ खोनादों औ।
औ माने आङो नोंथांजों गोदोनि गोदो बर'फोरा माबायदि आबाद मावोमोन आरो दा माबायदि सोलायबोखो बेनि सोमोन्दै सावरायनो कल खालामदों आरो
औ -औ- औ- दे सावरायलायजागोन औ।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन। जामा गोदो माबायदि आबाद मावोमोन।
औ हागोन गोदो जोंहा बर'फोरहा माने हाल मोसौ हालजों हालेवनानै आबाद मावनाय जायोमोन। जेनेबा जेरै आबाद होनोब्ला आबाद। फोन मादाव बेसर। सबाय दालि माने गासैबो आबादखौनो मोसौजों हालौवनानै। नाय। आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो। म माने दानि जुगनि बादि ट्रेक्टर। बा बा माबा मोनसे मेचन बिदिखौ जों। नुनो मोननाय जायामोन। बिदिनो बेसर फोनोब्ला जोंहा बिदिनो मोसौजों हाल एवबाय। हालौ नानै गि हालेवनायखौ माने खारायनाय होननाय ओमफ्राय। खारायनाय सामार होनाय, ओमफ्राय बेनि उनाव बिसर फोनाय बे माबाखौ बुंबाय आङो ओमफ्राय उनाव मै होबाय मै होनानै हा थर जायोना बे हा थरखौ हाथुरा हाथुराजों बुख्रुबनानै ओमफ्राय हासिनि हासिनि। होनाय जायो जाहा बे बर'नि माबा मोनसे हाग्रा हग्रा बेजों हनानै। जमा जमा खालामनानै सावनाय जायो आरो, ओमफ्राय बेनि उनाव सावखांनानै खनसे हालेवबावबाय, ओमफ्राय बेनि उनाव फोबाय हासार फोनानै ओमफ्राय बिदिनो बेसरखौ फोयो आरो। फोनानै फिन खनसे मैहो फिनबावबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय आरो माने लास्ट माबाया बेसर फोनायनि माबाया आदबा बे आरो गोदोनि आबाद। आरो नोंथाङाबो दे माबाफोर कुइसन सोंबावनो बा सोंनाय सोंलु
ओ माइ गायनाय समाव खोथिया माइ गायनाय माने खोथिया फोनाय समाव दे गोदोनि दिनावथ' पावार पाम्प गैयामोन ना? ओ बे समाव दैखौ माजों सारोमोन?
माइ गायनो थाखाय जों खोथिया फोनाय जायोमोन बे खोथिया फोनो थाखाय जाहा दैनि गोनांथि जायो औ बे दैखौ जोङो दैमा दैसा गैयि जायगायाव माने जों अखानि दैखौ नेना हाय जोङो बिदिनो हाखर बा इदिनो दंग' दंला हाखर थानाय खाथि खालायाव जों हाखरनि दैखौबो जों बालथिंजों बा माबा मोनसेजों सारनानै जों खोथियाखौ फोनो गोनां जायोमोन आरो माने गोबां खस्थ' खस्थ' जायोमोन आरो बि-बेबायादि आरो इनि उनावसो जोङो खोथियाखौ फोनो हायोमोन माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। दे नोंथाङाबो दानि जुग नि आथिखालनि आबाद मावनाय नि आदब खायदा बा मा रोखोमै आबाद मावो बिनि फारसे फंनैसो बुंहरनो हागोन नामा नोंथाङाबो।
दानि दिनावथ' जोंहा टेक्टर टेक्टर सफैबाय नङा होमबा? दै सारनो थाखायबो पावार पाम्प सफैबाय। ओ आरो ओ माइ जुदि माइफोरा मोजां जाया ब्लाबो जों हास सार मुलि होनानै मा
औ औ हायो हायो।
हासार होलायाबाबो ओ जायोमोन माने ओरैबायदि सानो आरो आं गोदो सिगां गायजेननाय नालाय आरो दाथ' बिराद गोबां बोसोर बोसोर बोसोर गायबोबाय बे मोनसे खेथिखौनो माव बोबाय थानाय हिसाबै हासारफोरा जोबलांबाय जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो
थैबोबाय माने गोबां हासार होब्ला जा हाया थैयोना उम बे आरो
गोदोनि खोनानो मोनो दि गोदोनि दिनाव हासार होलायामोन अब्लाबो माइआ मोजां जायो होननानै औ माने बे मोनसे जायगायावनो खेथि ओ औ औ माने बे मोनसे जायगायावनो खेथि मावबायथानायखाय हासारफोराबो खमायलांबाय जानो हागौ दा जोङो बेनि थाखायनो हासार रासायनिक हासार फोरखौबो बाहायनो गोनां जायो आरो जेरै हासारफोरा
जों बैबायदिनो हासारबारा जायो हासारा जेरै सरखारनि हासार बाहायलायनो गोनां जायामोन आरो ना बे उम
उम आरो ओ गोदोनि दिनाव ओ बयबो माइ गायनाय समावबो सावरि बादालि जालाय लायोमोन
औ औ नंगौ ज ज जायो जों इदिनो सोरबा हासिगौ हाजिरा बा माबा मोनसे फैसानि लानो गोनां जायामोन ज ज जेनेबा जोंनाव गाय खांबा बै नखरसेयाव आरो बै नखरसे बा बै न खरसेयाव बिदिनो ज ज सावरि हिसाबै जों गायलाय लायो आरोना।
औ दानि दिनावथ' बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला आरो
उहु दानि दिनाव फैसानि
माने
मावनायखौ नुनो मोन नो थांला रांजोंसो सावरि हाजिरा हाजिरा होनो ना मा जोङो
औ आरो माइ हाग्रा मेसिनबो ओंखारबाय आरो ओ मारा होनाया बोथ' दा टेक्टरानो ओंखारजोबबाय मारा होग्रा मेसिन
उम
गोदोथ' बिराद खस्थ'मोन आरो बिराद गोबाव सम मावनो गोनां जायोमोन।
जों माइ मारा होनांगौ बा मोसौजोंनो बिदिनो सिला बा माबा मोनसे खवान जावनानै बा समान माबा खालामनानै जोङो मोसौजों गिदिं गिदिं होनानै आबादखौ बोखांनाय जायोमोन आरोना। आरो दानि जुगाव थ' आरो
सानसेयावनो होजायो औ उम मानसि खमनि गेजेरावनो जासै आरो दा। आरोथ' माइ गायग्रायाबो मेचि न ओंखारबावबायसो।
औ ओंखारबाय औ।
औ नोंसिनिथिं लाबोबाय नामा बे मेचिनखौ?
जोंनिथिं सफैथ'वाखैैलै नचनो मोनथ'वाखै आरो मोननायालाय। ओरै खोलाहा जोंनि हायेनाव साफा सानैखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
जोंनि साइडथिबो नुवाखै जेनबा।
जों बिदिनो मबाइल बा टि भिफ्राव नुनो मोनो माने जोंनि भारत हादराव सफैबाय बे माने ओंखारबाय बे मेचिनजों माइ गायनाय माबाया मिचिना।
आरो हाग्रा मेचि
उम।
उम।
दाथ' आरो मानसियाबो हानांला माइ हानोब्लाबो मानसि हानांला। माने। मेचिनानो हायो मेचिनानो मारा होयो
औ।
थोंजों दिहुनथाइ गोरलै आरो ना खम समनि गेजेरावनो जोङो आबादखौ थिखांनानै लानो हायो। आरो गोदोनि फारसे उम गोदोनि फारसे नायहरोब्ला जोङो बिनो मानसिया सो हायोमोन नालाय खासि लानानै ज जनो बेदि आरो गोदो समाल'स टायेम माने
औ गोदो बांसिन बे औ मावनाय दांनायखौनो बांसिन गोसो होयोमोन ना गोदोनि मानसिफोरा। दा आरो दानिया मावनाय दांनायखौ बारा गोसोहोलाना
बेेला
उम आरो माबाफोर बुंबावगोना?
आरो माबाफोर बुंनो माने आबाद होनोब्लाथ' जोङो अनेक रोखोमनि आबाद थायोना जेरै
औ
माइ आबाद सबाइ आबाद, बेसर, फाथो दालि सिबिं सबाय बेफोरबो आबादाव गोलैजोबो ना? थिग बे आबाद मावनानै बा खालामनानै जोङो न'खर खुंनायाव गोबां माबा आरोना न'खर खुंनाय फिसा फिसौफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव गोबां बिबांनि माबा मदद जायोमोन आरोना जा थोजासे हेफाजाब बिदिनो आबाद सबाइ आबाद मावबाय जेनबा बे आबाद फसलखौ दिहुननानै हाथायाव फाननानै जों गोबां बिबांनि रां आरजिनानै जोङो गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव बा न'खर खुंनायाव जोङो माबानो हायोमोन आरो मा होनो बेखौ न'खर सालायनो हायोमोन। बुंजायो आरोना उम बिदिथ' आरो साख्रि बाख ख्रिनि माबायाबो जोंनि गामि ओनसोलाव माने खममोन नालाय गैयामोन नालाय।
औ औ माने आबाद मावनानैबोथ' जोङो गोबां गोजौ थाखोसिम थांनाय नुगासिनोमोन गोबां बान्थाबो मोननाय नुबोबाय नुगासि नो औ ओ गावखौ ओ गावनि आथिङाव गोसं संनो हायो आरो जोङो। आबादजोंबो मानसिफ्रा सानो आबाद मावनानै जेबो माबा गैया ओ गाहायाव दोनो आरो आबाद मावग्रा मानसिफोरखौ बैसोरो जायफोरो साख्रि मावो बिसोरो ओमफाय आबादनि गेजेरजोंबो जों गावखौ ओ बुहुमाव गावनि मुंखौ थिखो लांनो हायो आरो बुहुमाव नङाबाबो भारत हादर
जोंनि बर' सुबुं बे जोंनि फानबारिनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय बान्था मोननाय सासे दङना? जोबोर गोग्गाथावयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे चिरां जिल्लानि बे फानबारि ओनसोलनिफ्राय पदमश्री बान्था ना माबा मोननाय दंमोन आरो सासे सुबुं उम उम
सरबेसर
औ सर सरबेसर ना बिदिमोन आरो बे
दे बिदिब्ला नों थां दोनथ'सै नामा?
दे सावरायनायखौ नोंथां खिनियावनो ला नामा?